औ खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
दाथ' आं नै ओरैनो उनदुलाबायना दं नोंथां।
अ' जाखांबायमोन नामा ओमफ्राय?
जखांनाया जाखांबायमोन फुंनि ब्रेक फास्ट। नोंहालाय?
औ आंबो जाखांबाय नै। मा ओंख्रि मोन नोंसोरनालाय?
जोंना माबासोमोनलै आलु ज'ह'लसोमोन नोंथां। नोंस्रालाय नोंथां?
अ' एखे-एखे थार माथो बेनो जोंनाबो।
आ।
दा नोंथाङा फ्रिब्ला आं माने मोनसे टपिक लानानानै फैदोंमोन आरो सावराय लायनो होननानै नोंथां आङो, नोङो दायो रायज्लायनो हागोन नामा आंजों?
औ सावरायजागोन नोंथां दाथ' आं ओरैनो फ्रियैनो दं नालाय।
औ दा नोंथां टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा जों माने न'फोरावनो थानानै बा जों खाथि खालायावनो थानानै जों बोरै रां रुफा खामायनो हायो। मा मा जों बिजनेस मावनो हायो बिदि आरो बेफोरनि सायाव सावरायलायनो होननानै। दा नोंथाङा बेफोरनि बागै आंनि सिगाङाव फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
र' होनबा आं नोंथांनो फोरमायनोसै नङा होनबा नोंथां।
औ
औ जों खाथि खालायाव थानानै जों गोबां खामानिफोर जों मावनानैहाय जों रां रुफा खामायनानै नङा होमबा नोंथां? ओ जों नुनो मोनो जोंनि सुबुं माहारिफ्रा एबा बेबायदिनो गिदिर गोलावफ्रा बेबायदिनो जोंनि खामानि खाथिफ्राव जों खाहानिखौ माने खामानिखौ नुवा आरोना बिसोरो ओरैनो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानैसो माने रां रुफा खामायहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना? माने जोंनि खाथियावबो जोंहा गोबां राहा दं जोंहा थांनानै थानायनि एबा जोंनि बखौ सुफुंनो थाखाय जों बायदिसिना दखानफोर एबा बिदिनो बिजनेस खालामनानै जों गोबां रांखौ खामायनो हायो। जों माने खायफा खायफा समफ्रा लाजियो जेरै बे फिसा फिसासा बिजनेसखौ आं मानो मावनो बेबायदि होननानै माने सानो आरोना? नङाब्ला बेवहायनो बेसे बिदिनो गोजोननाय दं एबा रां रां खामायनाय दं। मानो होनबा जोंनि बे खाथि खालायावहाय गोबां बिदिनो हलसेल दं। फान बेगनेत ओ बाइक गेरेज गोबां बेबायदि बायदिसिना ओ गावनि जेनेबा अन दखानफोर लानानै खुलिनानैहाय बेबायदिनो रां रुफा खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंहा गोजानाव थांनांगौ दरखार गैया जोङो बेबायदिनो जों फास्फुद होननानै जोङो फैसा फैसा खामायनो हायो जितु बेलासिफोराव जों दसे होयोब्लानो जोंहा पासपुतआवहाय गोबां रां खामायनाय नङा होमबा नोंथां? जों माने खायफा खायबा सुबुंफोरा माने बेफोरखौ बुजिया आरो ना नोंथां? बेबायदिनो गोजान गोजानावसो फैसा दं मोनो खामानि दं होननानै जों थाङो। नङाब्ला जोंहा खाथि खाथियावनो जोंनि खाथि खालायावनो बे दखानफोर एबा बाजारफोराव जोङो बिबायदिनो दखान होनानै ओ बिबायदिनो गस्ला लंफेन्टनि बिजनेस खालामनानै एबा बा मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनानै जों गोबां रांफोरखौ खामनो हायो। नाथाय जोङो बेखौल' सानालासिनो जों गोजान जायगाखौथुमनानै थांनानै बेबायदिनो गोबां गुबुन हारिफोर नेवसियानो जों नुनो मोनदों ओंखायनो जोङो बे खाथि खालायावनो जोङो थानानै जोंङो मावनो नांगोन।
औ
बासो जोङो माने मुलाम्फा जागोन। जों बेलेगावथ' जों बिदेसिफावथ' जों थानानै जों अरायबो सम जों जाबाय थानो हाया नङा ओमबा जोंना बेबायदिनो गथ' ग'थाय सामलायनांगौ एबा गावनि न'खरखौ सामलायनांगौ नङा ओमबा नोंथां ज ओंखायनो खाथि खाथियावनो जों थानानै एबा जों न'फोरावनो बेबायदि आबाद मावनानै जोङो फैसा खामानिनांगोन आरो जों बेबायदिनो न'फोराव गोबां जोङो दाउ अमा बोरमा मोसौ फिसिनानै जों गोबां रां खामायनो हायो। बेफोरावबो जों बेफोरखौ जिब जुनारखौ जों जोथोन लायोब्ला जों बुरजायो जों फिसिनानै जों गोबां रांखौ खामायनो हायो मानो होनब्ला जोंहाबो जिब जुनारावहाय गोबां रां दङ मानो होनोब्ला बेसेन गोसा जानाय बेसेन गोसाानिफ्राय बेसेन गोसा जालायनो हमबाय। जेरै अमाफोराबो दाउफोराबो मोसौ बोरमाफ्राबो बेफोरनो आरो बेफोरनिफ्राय जों गोबां रां खामायनो हायो। आरो आबादावथ' जों दा जोंनि थाखाय आबादानो मोनसे ओ सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथि नङा होमब्ला नोंथां जों बेखौ आबाद मावनानै जोङो बे जोङो गोबां रां खामायनो हायो आबादाथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जों माने एभेल एबोेल आबाद मावनो हायो जोंहा हा हु थाब्लानो जों न'फ्राव बेबायदि थायोब्ला जों गायनानै जों बिदिनो फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा मैगं थाइगंयाव बिदिनो सेल जाखायो एबा बयबो बायखायो एबा जाखायो नङा ओमबा नोंथां? जोंहा मैगं थाइगं गैयाब्लानो जोंहा ओंखाम खआाबा जों बेदिनो जोङो ओंखाम गोजाथ' जों जाबाय थ ह नालाय सानसे सानैल' ओंखाम गोजान जानो हायो आरो जों बिदिनो गोबां माइरंफोरनि एबा माइफोरनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दैदिन खालामनानै फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां
दाथ' गरम सिजोन नालाय दाथ' दैज्लां सिजोनावहाय गोबां बेबायदिनो औवानि हेबनानै गिसिब एबा बेबायदिनो फाननाय जों नुनो मोन्दों बेदिनो खादानो खबाइ खबायाइफोर एबा जेखाइफोर खौहाय बननानै फाननायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिफ्रायबो जों फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना आरो औवानिफ्राय जिथु बनाय जानाय बानायनानै जोङो फाननायखौ जों नुनो मोनदों जेरै सान्द्रि संग्रा बेफोरथ' जोंनि थाखाय जोंनि गोनांथि जायो ओंखायनो जोंनि सुबुं माहारिया गोदो गोदायनि रोंनानै फैनाय एबा आबौ आबै आबै आबौमोनजों सोलोंनानै ओ थालांनाय हु हाबाफारिखौहाय दाबो बेजों गावनि रोंगौथिखौहाय लानानै बिदि मावनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनिफ्राय रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गोबां दखान बिदिनो गलाफोर होनानै गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों ओमफ्राय बिदिनो ओ कम्पिउटार दखान बेबायदिनो गोबां बायदिसिना दखान होननानै खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना बेफोरावनो गोबां रां खाबायनो हायो जोङो दा नोंथां बुंनो थाङोबाथ' जोंहा जोबोद थाङा नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ ओ आंबो इदिनो फंनैसो बुंनो सानदों नोंथांनि सायाव माने नोंथांनि बे बुंनायनि सायावनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङानो फ्राय खोथाफोरखौहाय फोरमायजोबखादों आंनि सिगाङावनो जों बोरै बोरै मा खालामोब्ला जों खाथि खाला बा न'आवनो थानानै जों बोरै रां रुफा आरजिनो हागोन होननानै ना नोंथां दा नोंथाङा आंनि सिगाव बुंदों जोङो बिदिनो बिदिनो न'फ्राव थायोब्ला जों आबाद मावनानैबो जों खालामनो हागोन औ नंगौ नोंथां जों न'फ्रावहायनो जुदि हा बां दङबा जोंङ बेयावनो जों आबाद मावनानै जों बेफोरनिनो माने जों बेफार बानिज्य खालामनानै जों माने बेनिफ्राय जों रां आरजिनो हायो नाथाय बेल' नङा जुदि नोंथां उोंनावहाय उनावहाय न' मा होनोमोनलाय बारि बुरि नोंना गैयाबा खम जुदि हा हु खमब्रा। माने बिदिनो आबाद मावनो हाया नों मैगं नाथाय नों होमबो नों बेफार बानिज्यखौ जों खालामनो हायो जेनेबा जोङो हमनानै ला जों गामियावनो गामि खाथियावनो बा हमनानै ला एसे एनै जों गिदिंनानै माने जों मैगं थाइगं जों बायस'नानै जों टाउनाव टाउनफोरावबा जों फानहैनो हागोन मानो होनबा जेनेबा जों हमनानै ला जों गामियारियावहाय जों अबा मोनसे बुस्थुआ बिस थाखा केजि बा जों बेफोर जों टाउनफोरावहाय जों थ्रिस थाखा केजि जों बिदि मोननो हागोन माने बिदि आरो जोंहा एसे लाब थायो मुलाम्फा थायो ओंखायनो जों बेफोरखौ मावनो हायो बारा खस्थ'बो जाया मानो
औ।
होनबा थाजोबलायखायो नालाय जों बेलासियाव बा मोनासेयाव जों दसे खौहाय जों थाहैनानै जों दैलि मार्केटफोर जाखायो नालाय हाथायफोराव टाउनफोराव जों बेफोराव एसे एनै इदि खालाम हैनानैबो जों मोनसे आरजिनो हायो रांखौहाय। जेरै नोंथाङा बुंबाय जों बेफार बानिज्यजों हायो होननानै दा नै आं बिदि बिदि सिस्टेमै खालामबाबो जों माने हायो नोंथां। आरो जुदि बे गैथाराब्ला बिदिखौ हायाब्ला जों बिदिनो गामिफोरावनो सेन्टारफोराव जोङो गोबां जों दखानफोरजों खेवनानै जों जों जानो हायो जेरै हमनानै ला जोंथ' बयबो गस्ला जोम गानो जोंनो गोदानबो नांगौ सम लानानै सम जों बोराय गानबाय थानो हाया ओंखायनो जों बयनावबो मोनसे दिमाण्ड थाखायो गस्लानि जों बेयावहाय दामिनिफ्राय लानानै दाम कमिसिम जों गस्ला लंपेन्टजों जुथा मुवाजों बेफोरखौ खालामनानै सकआव दोनफैनो हागोन जों दखानफोरावहाय जों मोजां मोजां गस्ला लाबोयोबा जोंहानो मोनसे मोजां नाफोरबो जागोन औ बिदिनो आरो जोंहा जानाय लोंनायाथ' जोबनो थाङा नङा होमबा नोंथां जेरै जों बेदर आखाइ जायो ना बां ना ब्रयलार जों बिदिनो अमा जायो होमबा जों बिदिनो जों बेदर गोदानायबो जों मावनो हागोन नोंथां जेरै जों सेन्टारफोरावहाय बा हाथाय दिनफोरावहाय जोङो सम लानानै जोङो बेदर अमा बुथारनाय बा जों दाउ बुथारनाय इदिनो मोनसे बिदिनोबो जों खालामनो हायो नोंथां। बेयावबो बारा खस्थ' जाया मानो होनबा जोंहा बे दसे सम आगार नानै गावनि दसे सम नागारनानै बेयाव मोननो हानाय खस्थ'निसो दा बुंनो थाङोबा नोंथां नोंथाङाथ' दहाय आंनि सिगाङाव बुंदों जोङो कम्पिउटार दखानफोरजों खेवनानैब्लाबो जों थानो हायो औ नंगौ जुदि जोंनाव थां बिदिनो टेलेन्टफोर थायोबा मोनसे बुस्थुआव लानानै टेलेन्ट थायोबा जों बेनि जों माने बेखौनो जों एक्सप्लर खालामनानै जों बेनिफ्रायनो जों रां आरजिनो हायो जेरै नोंथाङा एसे एनै मबाइलफ्राव एक्सपार्ट बा कम्पिउटारफोराव बिदिनो इन्टारनेटफोरनि बागै होमबा जों कम्पिउटार दखानजों खेवनानै जों बिदिनो रां आर्जिनो हागोन। बा जुदि जोङो एसे बिदिनो मेसिनफोरनि बारै जों हायो बिदिनो इन्जिन बुस्थुफोरखौ जोङो सलायनो बुजियो बा जोङो खारेन्टनि बुजियो होमबा जोङो बिदिनो जों गेरेजफोर खेवनानै हागोन थानो हागोन जोङो हमनानै ला जों बाइक गेरेज बा गारि गेरेज जों बांसिन बाइक गेरेजखौ खालामोब्ला जों बांसिन मुलाम्फा मोनो मानो होनबा जों गामियारियावहाय बारा गारि गुराजों नुनो मोना बाइकफोरा बांसिन जायो होमबा जों बेफोरबायदि आरो। आरो बिदिनो जों कारेन्टनि बुस्थु जों इलेक्ट्रिक बुस्थुफोरखौबो जों माबानो हायो जोंनाथ' गोबां इलेट्रिक बुस्थ थु सोलियो जोंनि सानफ्रामबोनियाव जेरै हमना ला फांखा ला बा दै मथर ला बिदिनो गोबां दङ जोंहा लाइट बा जों बेफोरो गाज्रि जायो बेफोरनिबो रिंनि बा जों गोदान बुस्थु बायनो हानायनि बिदिनिबो जों खेवनानै दोननो हायो नोंथां। हा दा सावरायलायबाय थायोबाथ' गोबां खोथा ओंखारो नाथाय नोंथां नै माने जोंना सम समाबो जानानै फैबायमोन दा नोंथाङासो मा होनो नोंथांजों रायज्लायनाथ' गोबां माने मोजां मोनबाय आङो
औ आंबो नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ फोरमायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनबाय आं नोंथां। दे होनबा जोंहा दोनसै समावबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ दे होमबा
औ।